हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
औ खोनादों ना नोंथां? औ औ गिबियावनो आं बे गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ आं गिबि गिबियावनो नोंथांनो बावहरग्रोबाय।
औ नोंथां।
औ आ नोंथाङा बे हर समनि जामुंखौ जाबायना नोंथां?
औ जाखांबाय। नै आङो नै दा बावैसो जाखांबाय नों
औ औ आरोबाव आं सानो जे नोंथांनि जा देहाया दासान्दि जोबोर मोजाङैनो दंङ आरो मोजाङैनो थागोन नोंथां औ औ दा आंङो नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो होननानै आंनो नोंखौ कल खालामदों आरो
औ औ नोंथां
औ नोंथांङा दसे सम होनानै आंजों फंनैसो खोथा सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां नोंथांङा मा सोंनो लुबैदों मा मोनथिनो लुबैदों नोंथाङा खालि फोरमायदोल आं जेब्लायबो नों थांनो
सुबुं माहारिनि जा जोंहा मोजां धोरोम हिसाबै
औ
नोंथांनि सोंलुखौ एबा नोंथांनि सोंलुनि फिननायखौ आंङो होनो जेब्लायबो नाजाबाय थागोन
आ साबायखर थाबाय नोंथां दा दिनै जा सावरायनायनि जा खोथा बे खोथाखौ आंङो बुंनो लादों आखायाव बे खोथाया जाहैबाय जोंहा दिनै आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव
औ
ओ जे माबायदि जोंहा दिनैनि जा सोरगिदिं थानाय जा आबहावा बे आब बबहावाया दिनै माबायदि गुबुंले जालांगासिनो दंङ
औ
आरो जों बेखौनो लोगोसे माबायदि जोंङो बेखौ खौ होबथानो हागोन बेनि सायाव नों नोंथाङा एसे आंनो फोरमायथि होनो हागोना नोंथां
औ नोंथां हागोन
औ नोंथां
औ
औ
दा अब्ला नोंथांनि जा सोंलु सोंनाय
औ नोंथां
बा मोनथिनो लुुबैनाय बेखौ नोंथांनो आंङो फोरमायनायनि सिगाङावनो
औ ओनथां।
आंनिफ्राय नोंथांनिसिम
औ नोंथां।
हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय जाबाय। बाय। लोगोसेनो लोगोसेनो आङो नोंथांनो रोजा रोजा स साबायख'रखौ बावहरो जे
औ नोंथां।
थाङा दि आंनिफ्राय बेखिनि खोथाखौ मोन थिनो लुबैदों
औ नोंथां
थिनानै आंबो गोजोननाय मोनदों।
औ।
दा आयदाया जाहैबाय जोंहा आबहावा गुबुंले जानाय
औ नोंथां।
ओरैनो आबहावाया मानो गुबुंले जायो?
औ।
एबा आबहावाया गुबुंले जानायाव जोंहा मा खहा जागोन?
औ नोंथां।
खहा जायो?
औ।
दा आबहावाया मानो गुबुंले जादों होननानै बुङोब्ला जोंहा माखासे मानि जोंहा जाहोनफोर दङ'। जायफोर जाहोना जाहैबाय जेरै जोंहा माखासे रोखोम दङ' मिथिंगायारि आबहावा गुबुंले जानाय एबा जोंहा समाजारि आबहावा गुबुंले जानाय। गिबियावनो आङो मिथिंगायारि आबहावा गुबुंले जानायखौ फोरमायनो सानो जे जेब्ला जोङो आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो रोङा एबा आबहावाखौ जेब्ला जोङो गुबुंले खालामगोन अब्ला जों गावनो जों सुबुं माहारिया माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जागोन। थिग बेबायदिनो जेब्ला बेनि गुबुन मोनसे रोखोम एबा जा जोंहा समाजारि आबहावा बे समाजारि आबहावाया जाबाय जोंहा समाजनि माखासे गुबुंले बारहावा । होननानै बुंनांगोन। बे जाहैबाय जेब्ला जोङो समाजनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ
औ।
जुदि जों गिदिर एबा गिदिर सुबुं एबा गिदिर लाइमोनफोरा गियानि सुबुंफोरा उन्दै उन्दै लाइमोनखौ जेब्ला जों मोजां लामा दिन्थिनो हाया
औ।
मोजां सोलोंथाइ फोरोंनो हाया अब्ला उन्दैफोरा जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा गाज्रि लामा थिं आगान सुरगोन। अब्ला जोंनि इयुन जोलैया एबा जोंनि समाजनि आबहावाया गुबुंले जागोन।
औ।
दा स जोंहा मिथिंगायारि आबहावानि गुबुंले जानाय होननानै बुङोब्ला जेब्ला जोङो ओ मा होननानै बुंगोन बेबायदिनो दंफां लाइफां दाननाय माखासे माने नांगौनि बांद्राय जोंहा प्लास्टिक बाहायनाय आरो प्लास्टिकखौ जोङो सावनाय आरो बे प्लास्टिक सावनायाव जोंहा माखासे गाज्रि गेसफोर ओंखारनाय। बेफोराव जोंहा आबहावाया गुबुंले जायो। लोगोसेनो जोङो दाखोर दालाखौ साखोन सिखोन खालामै जेराव मेरावनो जोङो दाखोर दालाखौ गारनाय
औ
याव जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो।
औ
बे आबहावा गुबुंले जानाय जा जोंहा मिथिंगायारि जाहोन आरो लोगोसेनो समाजारि जाहोन बेवहाय नोंथाङाबो नोंथांनि नोजोराव गोग्लैनाय माबाफोर बेबायदि जाहोन फोर नुयो नामा? बेखौ फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां मानो हाया जानो। आ नोंथाङा मोनसे दाबावैसो जा बुंलांनाय जा आबहावा गुबुंले जानाया जोंनि जाहोनफोरखौ जोङो नोंथाङा दाानिसो फंनैसो बुंलांबाय आ जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां। ओ आरोबाव आं बेनि सा ओ बिनि सायावनो आङो फंनैसो आङो जाखिनि हायो जा आबहावा गुबुंले जानाय आ बेनि सायाव आं फंनैसो आं बुंनो सानदों आरो जोंहा औ आबहावा गुबुंले जानायखौ ओ जोङो बुंनानै बा बुंसजोबनो जोङो हाया आरो। मानो होनना बुङो ब्ला जोंहा आबहावाखौ जोंङो गुबुंले जानायनि जोंहा गोबां जोङो जाहोनोफोरखौ जोङो नुयो आरो दा बेनि गेजेरावनो आङो मोननैसोबाव ओरैनो जा हायो जा हायो माने जोङो ओ फंनैसो आं बुंनो नाजादों आरो दा जोंहा नोंथाङा ओ दाबावैसो बुंलांबाय जा बायदिसिना जोंहा दंफां लाइफां दाननाय प्लास्टिक गारनाय आरो बेनि अन गायैबो जोंहा मा दिनैहाय जोंहा खायसे ओ दिहुनथाइफोर दिहुननो थाखाय जोंहा गिदिर गिदिर जोङो दारिमिन ओ आरोबाव जों गिदिर गिदिर फसंथानफोर जोङो बानायो। बि बानाय नायाव जोंहा ओ गिदिर गिदिर जोंहा कल कारखानाफोर बानायो। बे कल कारखानाफोरनिफ्राय जा ओंखारनाय जा ओ बिस गोनां जा बारहावा
औ।
गेस बेफोरनि थाखायबो जोङो जोंनि आबहावा गुबुंले जानायनि जों जाहोनखौ जों नुहुरो आरो।
औ नोंथां।
आरोबाव जोंहा गिदिर गिदिर जा दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय जा खायसे ओ जा गारखोन्दा मुवा बेफोरखौ जोङो जे रावमेराव जोङो सिजेल गैयाजासे जों गारनायखौ नुयो आरो।
औ नंगौ।
फोर गारनायनिफ्रायबो जोंहा ओ खायसे गाज्रि गेस सोमजियो जोंहा। बेफोर ओ गेस फोरनिफ्रायबो जोङो खायसे मा आबहावा गुबुंले जानायनि जा नुथायखौ जोङो नुयो आरो।
औ औ।
औ औ दा जोङो आबहावाखौ ओ गुबुंले जानायनिफ्राय जोङो होबथानो हानांगोन। जोङो होबथानो हालांगोन आ रो बेखौ जों गावनो ओ ओ मोजाङै जोङो मा बेखौ ओ संबिजिरनानै जोङो गावनो ओ। जा हायो एफा एनै गावनि गावनिफ्राय जोङो जुदि फोसाबनो जुदि सानोब्ला दिनै आं मोनसे गाबोन फोसाबगोन दा नोंथाङा बेखौ गाबोन एसे फोसाबगोन स बे फोरबायदिनो जोङो जुदि सानफा एफा जोङो गावनो गावबा गावनो जोङो मा ओ जुदि फोसाबनाय लामाखौ जों लायोब्ला जोंहा बैफोरनि फ्राय जोंहा मा ओ आबहावा गुबुंले जानायखौ जों खम नुगोन होननानै आं सानो आरो।
औ नोंथां।
औ नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ थारैनो नोंथां।
औ आरो जोंहा जे दंफां लाइफां दाननाय सब बेफोरखौबो जोङो मा जेसेब बां हायो एसेबां जोङो दानो नाङा आरो। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा ओ दम गोथारथि जोंहा मा बारहावा जोङो दंफां लाइफांनिफ्रायसो मोनो नङा होमबाथ'?
नंगौ।
औ स' जोङो गावनो जुदि हा हां लानो थाखाय जोङो जुदि गावनो संरैखा खालामाब्ला आबहावाखौ ओ बेयो जोंनिनो दाय जागोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
औ औ। औ दा बैफोरनि बेलायावनो आरो जोङो दंफां लाइफांखौ जों खम दाननांगोन। आ आरो जोङो बायदिसिना गाज्रि मुवा बेसाद प्लास्टिक आरिखौ जोङो मोनसे थुबुर जायगायाव गारनांगोन। आरो जोङो जेसेबां हायो एसेबां जोङो कलकारखानाफोरखौ जोङो खम जोङो खालामनो नाजानांगौ। मानो होनब्ला बैफोरनिफ्राय ओंखारनाय गेसा जोबोर बिस गोनां नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
जोङो औ बेफोरखौ जों होबथायोब्लासो जोंहा मा दिनै आबहावा गुबुंले जानाया जोंहा मा ओ मोजां थासारियाव फैगोन होनना आं सानो आरो।
औ।
औ नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां।
ओ साबायखर थाबाय नोंथां। ओ नोंथाङा दसे समब्लाबो गावनि जा बेसेन गोसा समखौ आङो दसे सम होनानै नोंथाङा एसे गोबां मोजां मोजां बाथ्रा आंनो फोरमायलांबाय। जाय खोथाखौ आङो मोन मिथियामोन बे खोथाखौ नोंथाङा फोरमायना होबाय स' बिनि थाखाय आङो नोंथांखौ ओ आरोबाव फिन खनसेबाव आङो साबायखर बावो। ओ आरोबाव जोङो इयुनाव जों बेफोरनिख्रुइ जोङो आरोबाव साबसिन जोङो खायसे खोथा लानानै जोङो सावरायबावगोन। आबा औ नोंथां ओं गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोननाय थाबाय।
औ
गोजोन हर नोंथांनिस गोजोन हर।